औ खोनादोंना नोंथां
खोनादोंथ' औ
औ ओ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
अ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय मा ओ जोंनि दा बर' आइजोफोर बर' आइजोफोरनि जा सोलोंथाइ बेनि बागै फंनैसो ओ सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथांनो बिथाङा सावरायनो सम दं ना
दङ नोंथां औ दं
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा जे जोंनि बर' आइजोफोरनि सोलोंथाइ बेखौ बेनि बागै आंनो फं- नैसो बाथ्रा फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन औ बिदि बिब्ला आङो फोरमायनो आखायाव लाबाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि सोलोंथाइ होनोब्ला सिगांनि समावहाय जोंनि बर' आइजोफोरनि सोलोंथाइखौहाय ओ गोबां - थार ओ निउसिगारबोदोंमोन ओ आइजोफोरखौ ओ गुबुननि न' बारलाङो होननानै गोबां जोंनि बर' समाजाव ओ लेखा फोरोङामोन थार सोलोंथाइखौ लाहोआमोन ‌ जायनि थाखाय आइजोफोरनि सोलोंथाइ लानाया उन जानानै थादोंमोन नोंथां ‌ ओ बेनि थाखायनो ओ आइजोफोरनि सोलोंथाइ लानाया गाहाय जानानै थादोंमोन नाथाय आथिखाल समाव ओ बिगियाननि जौगाबोनायजों लोगोसे सुबुंनि साननाय हनायाबो जौ गाबोबाय। आरो फारसेथिं सरखाराबो आइजोफोरनो गोबांथार ओ सुबिदाफोर खौ होनाय जाबाय ओ जाहाथे आइजोफोरनि सोलोंथाइया जौगायो ओ हौवा सा हौवाफोरजों लोगोसे समान समान बिसोरबो समान मोनथायखौ मोननो हायो बेनि थाखाय सर कारा गोबां सुबिदा होबाय बिनि थाखायनो ओ आइजोफोरनि सोलोंथाइ लानाया जौगाबोबोबाय सोलोंथाइजों लोगोसे आइ आइजोफोरा दिनै जोंनि समाजाव गोबां जौगाबोबाय जेरै बेफार फालांगि खालामनाय बिथिङावनो बुङा मानो ओ हारिमु आयदा बिथिङावनो बुङा मानो, रोजाबनाय मोसानाय, खेला दुलानि बिथियावनो बुङा मानो आइजोफोरा दिनै गोबांथार जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो ओ सरखारारनि बेबादि ओ सुबिदा होनायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' समाजनि गारजेनफ्रा बा बिमा बिफाफोरा गाव गावनि ओ फिसा हिन्जावफोरखौ बा आइजोफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गोसो होहोनो थाखाय दिनै ओ सोलोंथाइयाव थिसन हरनायखौ जोंनि समाजाव जोङो नुनो मोन मोनगासि दङ'ओ दा आङो नोंथांनिफ्रायबो ओ बर' आइजो सोलोंथाइनि फारसे मिथिनो लुबैदों नोंथां फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा दानिसो जे जेरैबय बायदि बुंलांबाय जे गोदोनि समाव बर' आइजोफोरखौ फोर फरायस सालियाव थांनो होआमोन बा सोलोंथाइ लानो होआमोन। औ ओ बिब्दिनो ओ गोदोनि समनि जा न'खरनि बिमा बिफा गेदेमा सुबुंफोर बिसोरो आइजोफोरखौ ओ मा माने बिसोरो सोलोंथाइ लानानै जेरावबो खामानियाव फैनाय नङा बिसोरो ओ उनावहाय गुबुननि न'खराव हाबा जानानै थांनांगोन बिनि थाखाय बिस बिनो सोलोंथाइ होनानै जेबो मुलाम फा जाया होननानै गोदोनि सुबुंफोराहाय ओ हिनजाव माहारिफोरखौ बा हिनजावसाफोर फोरखौहाय फोरों फरायसालियाव थांनो होआमोन। बा सोलोंथाइ लानो होआमोन आरो औ बिनिफ्राय ओ दानि जुग गावहाय नाथाय बिफोरबायदि गैलिया दानि जुगाव उल आइजोफोरखौबो बिब्दिनो जा हौवासाफोरबायदि सो सोलोंथाइ लानो होयो फरायनो होयो बिब्दि औ बिनिफ्राय जोंहा दानि जुगाव नुनो मो मोनबाय मा ओ आयजोफोरासो हौवाफोरनिसाय माने हौवासाफोरनिस दा बांसिन जौगासारनो हमनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो। औ बिब्दिनो ओ। मोसानायावनो जा बा माबा मोनसे साख्रि बेफोरावनो जा जों बर' आइजोफोरासो बांसिन माने ओ हौवासाफोरनिसाय बांसिन बिसोरखोसो ओ नुनो मोनसै आरो जौगानायखौ औ बिब्दिनो औ जोंनि गोदोनि गारजेनफोरा बा गोदोनि बिमा-बिफाफोरा माने ओ हेनजावसाफोर खौहाय बिब्दि गादबना दोनामोनब्ला जोंनि ओ बर' समाजनि बर' आइजो फोरा बिब्दि जामबा जामबि जानानै थानाय नङामोन बिसोरबो जौगासारनानै जोंनि समाजा ओ गोबां माने जौगासारबावगौमोन दा जेरै जौगादों बिब्दिनो गो बांजोर जौगासारबावगौमोन बेखौ आं सानो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय ओ बिब्दिनो ओ गोदोनि खौथ' जों मोन्थिला दानि जुगावहाय ओ आइ जोफोराहाय बिब्दिनो ओ मोसानाय बारनाय खेला बेफोरावहाय ओ बिब्दिनो माने गोदोर बिमुं मोननायफोर दं नामा?
ओ दङ' नोंथां
औ
ओ फोरमायनो बिदिब्ला
औ
ओ आइजोफ्रा ओ सोलोंथाइजों लोगोसे गोबां बिथिङाव दिनै जौगासारबोदों ओ आइजोफोरनि ओ खेला दुलायावबो आइजोफ्रा दिनै बान्था मोनबोनो हाबाय ओ लिरनायनि बिथिं थुनलाइ सोरजिनायनि बिथिङावबो दिनै गोबांथार बर' आइजोफ्रा जोंनि बर' थुनलाइयाव बिहोमा होबो दों जेरै ओ जों बुंनो हायो गोबांथार ओ साहित्य एकादेमि बान्था मोन बोनो हाबाय आरो खायफाया ओ लाइमोन थुनलाइबो बान्था मोनबोनो हादों बेफोर थारैनो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनसे गेदेरथार जाफुंसारनाय होननानै आं बुंनो सानो ओ जोंनि बर' समाज आव बै समाव जुदि जोंनि बिमा-बिफाफोरा ओ जोंनि आइजोफोरखौ समानै हौवाफोरजों लोगोसे सोलोंथाइ होफा नाय मोन दा थारैनो जोंनि समाज जोंनि सोलोंथाइ बिथिं जोंनि हारिया एसेब्लाबो जौगासिन बावगोमो न होननानै आं सानो ओ बि दिनो जोंनि आथिखालाव नाथाय आइजोफ्रा हौवाफोरजों समान समान ओ दावगानायखौ जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय ओ हारिस-हारिमु सिबिनाय बिथिङावबो जों बुंनो हायो जोंनि बर' आइजोफ्रासो टाउन सहराव थांनाय समावबो गावनि हारिनि दख'ना जोमग्राखौ जोमनानै गुबुननि सिगाङाव दिन्थिसारहैयो दानाय लुनायनि बिथिङावनो बुङा मानो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबांथार गोदो गोदायनिफ्रायनो आगर आखाइ ओ एरबोनो रोंदोंमोनब्लाबो नाथाय सोलोंथाइ बिथिङाव बांद्राय गैया मोन नाथाय आथिखालाव ओ सोलोंथाइजों लोगोसे दानाय लुनाय गायनाय फुनाय य संनाय खावनाय बेयाव जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबांथार जौगासारबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों ओ दा आं नोंथांनाव सोलोंथाइ आइजोफोरनि सोलोंथाइजोंनो लोगोसे लोब्बा लाखिना नै जोंनि ओ आइजोफोरनि हारिमु सिबिनायनि फारसे नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओ ओनसोलावहाय सोलोंथाइजों लोगोसे ओ बिब्दिनो समाज सिबिनाय आइजो फोरबो गोबां दङ ओ बिबदिनो बिसोरोहाय समाजखौ सिबियो बिजोंनो सोलोंथाइबो लायो बिब्दिनो दङ। बिनिफ्राय जोंहा जोंनि बे ओनसोलावहाय बांसिनानो आइजो माहारिफोरासो माने ओ न'खरखौ स-सामलायोबा बे सोरो बांसिनानो गावनि सोलोंथाइजों ओ गाव सोरनि न'खरनि गासैबो सुबुंफोरखौहाय बिब्दिनो नांगौ बायदि ओ सोलोंथाइ होयो।
औ
औ बिब्दिनो समाज सिबिनायावबो बिसोरो जोबोद मुखुब ओ बांसिनानो जोंनि बे ओनसोलावहाय दासान्दै बिफोरबायदि जाबायदि रोंगौथि नांगौ बेफोर बायदि बांसिनानो गैथ'वा। साफा सानै दङ बिसोरो जोंनोबो माने
औ।
औ बिदिनो जोंखौ बिब्दिनो बुङो ओ औ। बिनिफ्राय नोंथां ओ मोननि ओनसोल ओनसोलावहाय ओ आइजो माहारिफोरा बिब्दिनो ओ ओम। मा मा बिफानावहाय मुखुब बा मा मा मावो बेफोरनि बागै फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना? सोलोंथाइजों लोगोसे मा मा मावो?
हागोन नोंथां औ।
जोंनि ओ समाजाव आइजो माहारिनि बर' हारि होननाय बिफावा जाबाय जोंनि ओनसोलाव दा राजखान्थि बिथिङावबो आइजोफ्रा गाहाय जानानै गैलिया। दा बिथांमोनहा राजखान्थि बिथिङावबो ओ गोजौ मासि आवग्रिनानै दङ आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बुं बुंनो थाङोब्ला आइजो माहारिफ्रा गोजौ मासि आवग्रिनानै दङ जेरै दाउ अमा फिसि नाय न'खरनि माखासे रांखान्थि हालोदखौ रैखा होनाय ओ फिसा फिसौ दखान बाजाराव बेफार फालांगि खालामनानै गावनि फिसा फिसौखौ फोरोंनानै ओ फोरोंनायाव ओ मदद होनाय बेजोंनो लोगोसे ओ जोंनि समाजावहाय ओ जौ संनानै फाननाय बेबो आइजो माहारिफ्रा बे खामानिखौबो दिनै मुखुब ओ मावगासिनो दङ बेजोंनो लोगोसे जों नि ओ फिसा फिसौनि ओ जेनिखि नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै गानग्रा जोमग्रा जानाय लोंनाय आरो लेखा बायनाय एडमिसन लानायाव गोनां जानाय बेफोरखौहाय दिनै आइजोफ्रा ओ सुफुं गासिनो दङ। दिनै बिसोरो सोलोंथाइ बिथिङावबो मुखुब खायफा बिमा बिफा। फाया। सोलोंथाइ गोरों थेवब्लाबो गावनि न'खरखौ ओ सुंथानानै लाख खिनो थाखाय बेफोर माखासे समाजारि हाबाफोरखौ। फोथांनानै लाबोगासिनो दङ। आरो बेफोर खामानियावहाय मुखुब जानानै ओ दासिमबो सोलिलांगासिनो दङ।
औ नंगौ ओ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां? औ-औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।